हेलौ अ नोंथांङा खोनादोंना नोंथां अ नोंथांङा फ्रि दा
औ फ्रियावनो दं नोंथां
अब्ला जों नोंथां होनब्ला जोंङो आबादनि सायावनो रायज्लायनोसै नामा
औ दे जागोन दे
औ दाथ दैज्लां बोथोर नोंथां दैज्लां बोथोर आरो मेस सें बोथोराव जेब्ला मा-मा आबाद मावो नोंथांङा एसे फोरमायना हागोन नामा नों
औ दैज्लां बोथोर होनबाथ ओ मिथिखाङो नंङा होनबा बिदिनो दैज्लां बोथोराव जोंङो बिदिनो ओ-ओ जानो थाखाय एबा माबाद ओ बिदिनो नांगौ खिनिखौ बुथुमनो थाखाय जोंङो मा माइ आबाद गायनाय जायो नंङा मा
औ नंगौ नोंथां
माइ आबादखौ जोंङो सिगांङावहाय मा गायनायनि सिगांङाव जोंङो मा हायाखौ सिगां खुमों होना लाग्रो आरोोना आरो जेसेबां गायगोन बे जोङो मा बाख्रिनिफ्राय हाननानैहाय मा मायाबो सिगांजों बस्थायावहाय सुनानै एबा थिङाव लानानै बेयाव दैखौ दैयाव सोमना लाग्रोनाय जायो आर ना
औ औ नंगौ नोंथां
जेब्ला बेखौ फोगोन माने सिगाङावथ' जोङो खोथिया फोगोन नङा होमबा बेनि उनावसो माइखौ गायो बेनि उनावहाय मा बिनि सिगाव जोङो मा खोथिखौ जेब्ला फरायो अब्ला बेखौहाय बिदिनो समाथ' बिदिनो नैजि दिनहाालागैनि उनाव बियो देरो नङा नङा होमबा जेब्ला बियो देरो अब्ला गायजा जायोब्ला बिदि गायनायनि समां जायो अब्ला बेखौहायाब हाय बेखौ फुनानै जाय जायगायाव गायगोन बेखौ हायाखौ सिगां फोमोनना लाग्रो बिनि उनावहाय जेसेबां गायगोन बिनि जखााथ' लाखाबाय सिगाङावनो बिनि उनावहाय मा ट्रेक्टर नङाबा नांगोलनि गेजेरजों बेखौ हानानैहाय माबा बेखौहाय हाखौ फोमोनखांनायनि उनावहाय बा बेखौ मैजों होनानै हालेवखांनायनि उनाव मैजों होनानैहाय बेखौ हाले माबा बे खोथियाखौ गामिनि मानसिफोरखौ ज' लानानैहाय बेखौहाय फुनानै गायनानै होनाय जायो आरोोना म जेब्ला गायो अब्ला नानै बेखौ बोथोर लानानै बेखौ बिदिनो दान मोनथामहालागैनि उनाव बेखौहाय हायो आरोना बिदिनो नभेम्बर डिसेम्बर बेफोर दिनावहाय बिदिनो हानानैहाय बेखौहाय जिगाबखौ आलादा आरो माइ फिथोरखौ आलादा खालामनो थाखाय खालामनाय जायो आरोना बिदिनो मोसौजों मारा होयो नङाबा ट्रेक्टरनि गेजेरजों मारा होयो जिगाखौ आलादा आरो माइ फिथोबखौ आलादा खालामखांनायनि उनावहाय बिदिनो मा होन हागौ बेखौहाय संग्रायावहाय औ नङाबा खादायावहाय लानानै बेखौहाय सिगां गारसना होननानैहाय संनायसिगोन साबना होनाय जायो आरोना जाहाथे बियो माइखामा आलदा थांनो हानाय बायदि बेनि उनावहाय बिदिनो सोरबा सोरबा फांखानि गेजेरजों खालामनाय जायो आरो खायफाया बिदिनो संग्रजों सिबो आर ना जेब्ला सिखाङो अब्ला बेखौहाय माइ आरो आलदा आलादा खालामांनायनि उनावाय खायफाखौ बाल आरो खाया बे फानहरो आरोना आरो मेसें बोथोरनिखौ जोङो नायोबा बिदिनो दालि फोयो दालिजों लोगोसे सबाय फोयो आरो मा होनांगौ बेखौहाय बेसर बेसर फैयो आरोना बिदिनो बोथोर लानानै बोथोर बिदिनो इदिनो गोबां आबाद मावो आरोना मेसें बोथोरावहाय बेखौहाय मा सिगां जोङो बेथ' गोरान हायावसो थाङो नालाय बे गोरान हायाव गोोदां थाखाय बेखौहाय सिगां खेथरजों हालेवनानै एबाा नांगोलजों हालेवखांनायनि उनाव मोजाङै समान हाखौ फोमोनखांनायनि उनावहाय मै होखांनायनि गेजेरजों बेखौहाय बे सराखौ सारना होनाय जायो आरोना आरो खायफाखौ दालिखौ सारना होनाय जायो जाय जायगायाव गायगोन मोननैजों जबथ' गाया बेखौ आलदा आलादा गायो नङा होमबा बे बिदि गायखांनायनि उनावहाय जेब्ला बियो मोनो रायो अब्ला बेखौ फुनानैहाय बेखौ आलदा आलदा खालामनो थाखाय सिगां माइखौ जेरै खालामदों बेबायदिनो बेखौबो खालामो आरोना आरो बेखौ बस्थाव सोनानैहाय बिदिनो दारिमिनाव लाङो खायफै इदिनो न'आवनो उवालाव सौनानैहाय बेखौहाय मा थाव ओंखारहोयो आरो दालिमनाव सुनानै बेनिफ्राय थाव मोनो आरोना बेसरनिफ्राय आरो दालिनिफ्राय लांनानैथ बेखौहाय दालियाथ जेरै जों जायो संख्रि संनानै बेफोरबायदि आरोना आरो बेयो थाव बानाय जायो आरो ना बेसरा सबायाइाबोथ बिदिनो उननानै फिसा फिसा गुन्दै खालामनानैहाय मा नांगौखिनि बिदिनो फिसा फिसा खालामनानैहाय बेखौहाय संनो जानाय जायो आरोना बिदिनो बेसरनिफ्राय थाव बहोननानै बिदिनो बयामाव सोनानै बा पथलाव सोनानै बिदिनो दख थाव फानो बेजोंहाय रां आरजियो नङा होमबा बेफोरनि गेजेरजों रां आरजि आरो नखर फुंनायावहाय गोबां हेफाजाब मोनो आरोना आरो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव बिदिनो फानहर्रा बेसरनि थाव थ जोबोद थाब आरो मोजांबो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
खेल जानायखाय आरोना आरो दानि समाव नायोबा एसे हासार बाहायनाय जायासै आरो गोदोनि समावथ हासारखौनो बाहायामोन मानो होनोबा गोदोहाय बिदिनो जि जुनानै गोथैजोंनोबा बियो हासार जानानै थायोमोन आरो आरो बिफां लाइफांनि गेजेरजोंहायबा बियो हासार जायोम ओंखायनो मा सिं समाव हासार नाङामोन आरो दायो सुबुं अनजुमा बारनायजों लोगोसे मोनसे मा हासारखौ खमायलांनायखाय बांद्राय मोनसे जायगायावनो बांद्राय आबाद मावनाय थानायखाय मा हासाराव खमायलांबाय आरोना थिग बेबायदिनो मानसि बिदिनो जिउ खुंबोदों बिदिनो आबाद मावनायनि गेजेरजों हाय नखरखौ खुंबोदों नङा होनबा आरो मेसें बोथोरनिखौ बहबा बिदिनो मैगं गायनाय मैगं गायनायावहाय जोङो मा मेसें बोथोराव जोङो लाफा फैयो दुनिया फैयो आरो बेजों लोगोसे मा मा होनो बेखौ मुला फैयो। बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावो आरोना बेफोरनि गेजेरजोंहाय मा मेसें बोथोरावहाय बियो गोरान हायाव जानायखाय मा बेखौहाय खान खानानै एबा बेखौ हाननानैहाय बिदिनो बाजारफ्राव फानहैयो आरो दाबसे दाबसे बे गुबुन दाबसे जायगायावहाय बेखौ फानहैयो आरोना आरो बेदि गोबाव सम थाया जुदि खादोंबा बे गोथां बुस्थु नङा होमबा बिदिनो नै दिनहालागै थागोन बियो आरो गोजां समबो गोजां बोथोरावथ मेसें बोथोरावहाय मैगं थाइगंफ्रा थाब सेवा नङा होमबा गुसुखाय आरो दानि नैबे दैज्लां बोथोरावथ थाब ब सेवो थिगबायदिनो मेसें बोथोराव बेफोरबायदि आबाद मावनायनि गेजेरजोंहाय मा नखरखौ खुंबोयो आरो बेफोरजोंहाय रां आरजियो नङा होमबा आरो नोंथाङा बेफोरनि गेजेरजों माबाफोर होनन्देरनो गोसोबा होनन्देरनो हागोन
औ बिदिनो दैज्लां बोथोराव जोङो माने माइ गायनो थाखायथ जोङो जेब्ला आरो बिदि बायदि दाथ गोदो माने बांसिन जोङो हाल माने मोसौजोंसो हालेवनाय नुयो बिदि नांगोल जोंना नाथाय दा हाथाइ आथिखालाव माने बिदि ट्रेक्टरजोंसो माने बांसिन मानसिफ्रा हालेवो आरो बेनिखायनो हाफोराबो बिदि जेनेबा गोथौ जाहोलांबाय ट्रेक्टरजों हालेवनायनि थाखाय बिदिनो गोदोना थायो बिदिनो मालाबा समाव नाथाय गोदो बिदि गोदोना थायामोन मानो होनब्ला जों मोसौजोंसो हालेवोमोन नालाय नाथाय आरो बिदिनो आरो न' न'फोराव बिदि जेनेबा मोसौ हालुवा गैला माने मोसौखौ माने लायोबाबो बिदि जेनेबा जोङो गाव माने मोसौ गायखौसो लानाय जायो आरो बिदि फ्राय मानसिफोरानो दानिया माने बिदि जों मोसौ मोसौ गायखौ माने गायखेर लोंनो थाखायलसो बाहायनाय जाय बिदि जायो आरो औ आरो बिदिनो दाथ जेनेबा माइ गायनाय बोथोर माइ गायनाय बोथोरावथ जोंहा आरो बिदिनो गोबां सानदुं गोसाबाबो जों दा माइ गायनो गोनां जाथारो दा बायदियाव आरो बिदिनो बांसिन आरो दा हाजिरा फोरबाबो जेनेबा बांसिन गायनायखौ नुनो मोनला आरो बिदि बांसिन खामला थिगा बेफोरखौसो गायनाय नुयो आरो नोंथांमोननि जों ओरैनो जेनेबा गायनाय सानसेनि हाजिराया बेसे ओरैनो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओ जोंनि जायगायावथ' दायो नायोबा दाथ' दानि समाव नायोबाथ' दामा बिदिनो रांनि बेसेना जे बारायबाय बिदिनो सानसेहालागै जुदि गायोबा ब्रैजौ रां मोनो आरोना आरो बिदिनो खामानि लायै खामानि बेफोरनि बेसेना आलादा आलादा जायो बेखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ माइनिखौथ' नायोबा नोंथाङा माइनिखौ सोंदों नालाय माइ गायनायनिखौ बिनि बेसेना बिदिनो ब्रैजौ हालागै लायो आरोना सानसेयावहाय आरो बेजों लोगोसे मा जुदि ओ बिदिनो आलिफोर खैयोबा बिनिखौहाय मा बिदिनो बाजौ बिदिखाय लायो आरोना आरो जोङो मा नोंथाङा फाथो फोनायनि बागै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां औ
मा होनदों नोंथां?
ओ फाथो फोनाय फाथो
अ फाथोखौथ' जों जेनेबा हाखौ एवग्रोना लानोगोनां जायो बिदिनो जाग्लिनानै आरो ना जावग्लिनाय जेनेबा जों खदालजोंबो जावग्लिनानै जेनेबा बेखौ जावग्लिग्रोना लायो हाखौ मोजांयै ओमफाय बेनिफ्राय माने बिनि फाथोनि माने बेगरफोर जोङो गारना होयो आरो माने फोनो फोयो आरो बिदिनो जों फाथो खौ जेनेबा फोनाल' दोनबा जाया बिदिनो जों हासारबो जेरै हाया मोजां जानांगोन ना फाथोआबो मोजां मोजां जानो थाखाय बिदिनो हासारखौबा बिदिनो बाहायनांगोन आरो ओमफ्रायहाय बिदि जोङो फाथोया जेब्ला गोरलै जायो ना एसे गोरलै बिलाइ ओंखारबाथाय माने बेखौ एवनानैबो जानो हायो आरो जोङो ओमफ्रायहाय बेखौ जानानै जेब्ला आरो फाथोया आरो जेनेबा आरो रानगोन माने फाथोआथ' जि माने फोरानना दोनबोला न' बेखौ जों नारजिबो खालामनो हायो फाथोखौ औ बिदिनो जों फाथोखौ मानि बायदि जेनेबा नारजि नारजि नारजिखौबो माबानो जेनेबा जों अमाफोरजोंबो जानो हायो आरो बिदि
आरो जोङो फाथोनिफ्राय बिदिनो जेब्ला बोथोर लानानै जेब्ला बेखौहाय दाननानै बेखौ मा बेनिफ्राय फाथोखौ बहननो थाखाय मा ओ फख्रियाव एबा दै गोनां जायगायावहाय दह्ला आरिफोरखौ सोमनानै दोनो आरो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
सोमनानैहाय मा बियो आलदा आलदा जानो हानाय बायदि मानो होनोबा गोथाङावथ' बिनि बिगुरफ्रा गाया नङा होमबा जोंनाावथ' बिनि बिगुरखौसो नांगौ। बिगुरासो खामानि मोनो बेसेन गोसााखाय बेखौहाय। बिदिनो फुख्रिफ्राव एबा दह्लाखौहाय बेखौहाय सोनानै बिदिनो। आलदा आलदा खालामो आरो जिरो आरोना आरो सान्दुङआव लाबोनानैखौ फोरानफैयो। बिनि उनावहाय बेखौहाय मा? बिदिनो दारिमिफ्राव लांनानैहाय बिनिफ्राय बसथा बायदग दुरुं बायदि बायदि रो रोखोमनि खालामो आरोना जाहाथे नांगौखिनि जिरा। बे जो बा बुस्थुफोरखौ आइजेंआाखौ जों बुथुमना लानो हानाय बायदि नङा होमबा? थिग बेबायदिनो फाथोखौ बेबायदि खालाम। खालामना होनाय जायो होमबा नोंथां समा जोंनिया जाबाय।
औ औ दे नोंथां द।